खोनाबाय।
खोनाबायथ' अ अ औ
औ मा खालामदों खोनादों दों
दा आङो माबायाव दङ। उजाम बाजारावसो दङो आल फैदों
मानो?
ओरैनो हजोंहाय गोथाव सोराव मोनबाय दा ओम दसे बेरायसे होननानै फैबाय जों ओंखाम जानानै दाथसो जाखानाय ओंखाम।
मा मा ओंख्रि?
ओंख्रियाथ' बयलारसो। ओमफ्राय दालि जहल ओमफ्राय पापर भाजा ओमफ्रायो मा होनोल बै सयाबिन एवनाय।
ओमफ्राय
ओमफ्रायथ' गैला ओंखाम दै थाबाय।
बेदरानो दंखायो ओमफ्राय सवााबिन फाजाबाव।
औ दाबल दाबलखा जोंना बेदर दंबावोबा जाबावगोनसो मोन जों बेदर गैयैखायसो जायासै।
ए बल गेलेयाखै नोंस्रा?
गाबोनसो गेलेगोन दहाय गेलेनो थांदोंमोन फोथारा जायगा थोयाखै।
ए जोंना ओंख्रिया माबा सो आलु ओमफ्रायो सबायाइ बिमा ओमफ्रायो सिब्रु लागायनाय फाजा
उम उबोव दं
आं न'आवनो दं।
गगा मोनदों नामा?
गा मोनदों गुजुदों मुलिफोर रोंङोबा खिन्थाहरदो।
हाब गगा मोननायनि मुलि ना माथो?
औ गुजुनायनि गगा मोननायनि।
दै गुदुं ल' लों।
दै गुदुं लिंबाबो हामा।
सा लों गारमा खामलाबलायनानै।
मास मोनसे जालाय लांसिगोन।
साबैसे जाखो रायलायनायालाय
होय नोंनो फास
बिबो आांसे हरबावनो हरनांगौसो मानसि
आं दाख्लि नोंनाव हरना हरांसैमोन आमफ्राय मालाय बेस्थ‌' खोमा साननानै हरसै आंङो
न' गैला मोनलायलांदा नोंङो जोंहा मोनलाय लांबाय
मोनजोबदो
आंना स्निजौ मोनबाय
औ मा खालामजोबगोन फैसाखौ
दङ
जेबो बाहायाखै
बाहायाखै
मेथाइ जाहोनांगोन मालाबा फैबा
आं थाङानो काजोलगावआव
सानसेबाबो फैखागोन ना नोंलाय उनाव
उनाव आं थांबा जोबलायसिगोनसो बियो
फैसाथ' थागोनना
जोबसि जोबसिगोन बियो
आहा बुंखानानै‌ दोनबाय जेरै जाहोनांगौ
ए माबा मा होनो गारि गोदान बायनायनिसो जाहैदों खोमा बेदर
सोरनि
सोर बायामोन नुदोंमोन आङो
ओहो गैया जों मिथिआनो बेखौ जों अपिसावसो दं
ए
खबर गैया
नोंसिना बेदर गैयादां एखायनो बिसिनाव जाहैदों बेदरखाय
आरबा आंथ' मिथिआ सोरहा बायदों
जेरावबो थांआखै
ओहो न'आवनो दं
थायो
न'आव थायाबा फैसायानो गैया बेरायहैनोबो
होम टिउसन लाया नों दाना
लायो
ओम होमबालाय मोनखायो माथो बुरजा बुरजा नोंहा
मोना माथो साफा साफासो मोनो मेथाइ जानानै सेस ज' मोनला ज'खौनो मोना
ओम
टिउसन लानानैनो सानसे
बेयाव थाबाय थायो नामा।
आङो गुजन
कम थाखा करि लायो
सोरनाबा बाजौ सोरनाबा द'जौ
होमबा मास मोनसेयाव मास मोनसेल लाजोबा।
लायो।
माथो सोरबा पन्द्र दिन बिस दिन लायो माथो।
आंना सानफ्रामबो लायो।
थि गैया
गैया रबिबारमानि लाबावसो
माखौ जाय लादों बिराद लाब दं माथो होनोमबा
औ
मोजां फोरोंखायोदा आमफ्राय
मोनथिया गथफ्रा सो मिथिगौ। बिमा बिफाफ्रासो जायोब्ला हथ' मोजां मोजां नाम्बार मोनो
फोरोंनाया थिगोन दं।
बै सोरबा सोरबा गथ'फ्रा न'आव फरायफै नाना तिउसनावल' फरायो।
बेनोथ जादों खोथाया न'आवलाय माब्रै दं खबर सबर।
न'आव सोरबा लोमजायो दसेनो हामो।
उम आंबो
हो
दं होननानै आं
बै नुदों
आयु
औ आरो खरफ्रबाबो दङ आं आंखौ दाख्लै सोंहरखांबाव बेसे मोनखो होननानै
बेलाय सोरजों रायलायो?
रायलायाखैनो खनसेबो रायलायाखैसो होनदों।
आंखौबो नोंसिनि बसनो खोथा होदों।
रायलायानो नोंसोरो ओरैनोल' खालामदों।
बे आमायासो बानायना होदों आं माने सोरनो हरनो रावबो सिनायनाय गैयाना
जोंनाबा जोंहाबा गावजों गावनो रायलायबाय थायो। खोथा गैयाबाबो मा मा
उसुबिदामोन दाथ' नोंसोरथ' एदम सिना जाना जोब गासिबो आंथ' रावखौबो सिनायाना आंखौ रावबो सिनाया नोंल'सो सिनायबाय
होमाबो बै माखासेफोरजों रायलायाना एथ' नुबायल'सो थायो एथ' रायलायबाय थायाना
अ आं सिनायै सिनायै माससिजोंसो रायलायगोन एबारहाय मोननायसो नंला दा जोब्बायसोगोमब्ला मोननायनि गैला खोमानो
होमबा बे मासावनो जोबगोन होनदोंमोन ओमफ्राय जोबगोनना जोबबाथाय मिथिया
ए होनबालाय एसे बुरजा खामाय खाबाव
सानसेयावनो साबा गाहामनो हरनांगौ
उम नों दिनै साबसे हरखो
साथाम जासिगोन नोंजों साथाम जाबाय
आरो हरबाव
सोरनाव हरनो बै सोर सोरनावबा सोरनावबा हरबा जाया लाथिख'सो जायो लाथिख' जाबाथाय जाया
लाथिख'आनो जिथा जाबाय आंना
इयो खामानि गैयालै नों होमबालाय
हरबाबो थाङानो बोरैबा जायो मालाबा मालाबा थाङा
उम मानो जायो
मिथिया हरबाय थाबो जायो नामाथाय जोंहा सासे नावनो हरबाय थायो नालाय बेखायनो जायो
र नांगौबा
सोंनो हरनो सिनाया माया
हा बेयावनोथ' जादों खोथाया आंबो हरनाया नोंनो
आरो इथुखौ गोबाव रायलाय नांगौ
बार'
ओहो जिसे
एगार'
औ बिदि होननो मोनानो दस रानि बर'निसो होननांगौ
आ
बावफ्लांनानै होनलायलाङो दासो सिनि जादों
बावफ्लाङोना
औ
मालाय दस्राफ्रा बुर बुरजा बुरजा बुनलाय लांबाय
मोनथामसो
औ माला मोनबावगोन
मोनगोनलै सिनथा खालाम नाङा नोंहाबो बाहागोआ लासै लासै
ओं आंना दाखलै हरजायैआनो सा नथाम जाबायमोन दासो हरजाफिनबाय दिनैसो मिथिया सासे बिदिनो हरबाय थानो जाखोना माखो हरबाबो थांलामोन ओमफ्राय मानसिफोर हरनाय फैयोमोन ओमफ्राय गैया थामजि गु ल' मोनदों
जानोबो हागौ
सासेनोनो हरफ्लेबाय थायोना
ओं ओं
थाफ थाफ रायज्लायदोसो नोंसाबो नङाबा मोन
जाखांबाय ओमफाय
आं आरो नो जायासै
बिलासियाव बेलासिनि आलदा सानना आलादा लै जानाय लोंनाया
फासता
इ बासो होननांगौमोन
उम बेयावनो गोदो गोदो जायोबावनो
थां फोरा गुलाजोबो
ओंखायनो लोंबानो लगायनो नाङा खोथाफोरखौ एसे स्रा स्रा लों
दासो साथाम जादोंस बिनो हरबावनांगौ
हरदो मानसिखौ नायनानै
फिथाइ सामथाइ जायाखै
गैया जानो लुबैना दं खान्थालसो जानो लुबैदां खान्थाल
खान्थाल गैया जोंनाव जोंहा खान्थाला दङ ओमफाय जाजाया
मा गोमोन जाग्रासो
ग्रामोन ओमफ्राय बिसबआनो जाया
हो नों
जाज
ओंखाम जानाया बारा जाबाय एसे आंना
बेदर मोनजानायखाय जाब्रेलायबाय बे
से मोजां जादों
आबो थुनोबो बानायदोंमोनथ' दहाय नागिर बाय आं गैया मोनासै
दंमोनथ'
नुदोंमोन आङो बिनौ हरनो सानदोंमोन आं बेयावनो ओमफाय नोंखौ नुनानै नोंनो हरबाय आङो
उम मिसे हरलायबावो आंनाव आं ओंखामसो जादोंमोन नों हरबा
औ नोङाबा मोन थिनाय नङा ना
उम थिगैनो दं नाम ओंखारखादों आंनाव
ए
थलथब फैखादों नामा बे फन
जाथ'आखै जाहांहां
नायखादों मोनथि बिनाव फन हरबाय आं दहाय फनानो अआयथिंसोमोन हर नै मोनसियानो गैया खोनाबाय
हारसिं दानलांखायो ना माथो
दाननांगौ बारा जाबाथाय इस माबा जायोनो गरबर जायो
हा
बेखायनो गाव गावबा गाव दाननांगौ
सासे दाननायानो जाखायो दा
औ
ओमबालाय माथो
आंना जासिगोना आंहा मोनसे थिखोन लाय नोंनो हरनानै
मोनदों दे मोजांआनो जादों बेसां मोनगोन नों इला
मोनथिया गाव गाव हारसिंसो हाबफैयो
दस थाखा ना बेसेबां मोनो होननाय खोनादोंलां आं
बारा हाबो खोमा आं दाख्लिनावबो एथ' बुरजा हराखै
सै जाबाय जाबाय जाबाय थाइमा
दाननोसै आङो
ओम दे
उम दे